हेलौ हेल' खोनादोंना नोंथां हेल' हेल'
हेल'
खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों
ओ नोंथांनिसिम फंनैसो ओ सोंथि सोंनो हननानै आं हरनाय जाबाय। ओ नोंथांङा बर' हारिनि ओ मैगं-थाइगं संनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन।
ओ नोंथाङा अनला खारैखौ माबायदि सङो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन औ अनला खारैखौ गिबियावनो ओ माइरंखौ सोमना लाग्रोबाय गुरै जानायनि। सोमखांनायनि उनाव देना लाबाय। आरो साराय जान्नानै दै गुदुं फुदुंबाय फुदुंनानै अनला खारैखौ ओ गुन्दै बानायनानै साबसिनना होबाय गोदौबा। बिदिनो सङो आरो
औ अनला खारैयावथ' खारैनि जोबोर गोनां थि नङा होमबा नोंथां। औ ओ खारैखौ माबायदि खालामनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओ खारै बानायनायखौ ना?
औ।
खारैखौ उम बेसरफोर बेसर इदि साख्लिफोरनिफ्रायबो बानायनाय जायो। आरो थालिर थालिर माद-मादाखौबो बानायनाय जायो।
औ औ। माबायदि बानायो नोंथाङा एसे फोरमायना हरनो हागोन ना?
बेफोरफोरखौ सानदुुंङाव दाम सिनखावनानै सेखाफोर सिं खावनानै गोबा गोबा खामनानै रानना हो लामना होयो आरो सान्दुङाव रानबा सावो। सावनानै ओ सावखांनानै हांगारखौ दै फोनस्रोनानै गलायनानै बेख खौनो सरनानै खारै बानायनाय जायो दै होनानै
औ नंगौ ओ नोंथाङाथ' नारजि मेगं जायो जायो जानांगौ ना?
औ जायो।
बे नारजि ओंख्रिखौ माबायदि सङो एसे फोरमायनो हागोन ना?
नारजि ओंख्रिखौ ओ बिदिनो खारैनि गोनांथिना नारजि ओंख्रिया नङाबा बियो दोगोन जाया औ सारायखौ उम जाननानै नारजिखौ सुखांना लाबाय। सुनानै
गौ औ।
होनानै नार-नारजियाव। खारैखौ होनो होबाय। होनानै दै एसे। एसे होनानै रहाय होबाय। रहाय होनानै गेब्लेबा दै होनानै संबाय।
नारजिखौ मा मा मा माजों जानाय जायो नोंथ
नारजिखौ ओम बायदिसि सिना दो जानाय जायो। औ अमाजोंबो जाजा जायो।
औ।
आरो ना गोरानफोरजोंबो जाजायो। जि गोसो बायदि मुवा बेसादफोर जायो।
औ ओ नारजिखौ ओ- रज'हांनाय समाव मा बुङो नोंथाङा फोरमायहा फोरमायनो हागोन ना?
जहांनाय समाव फाथो।
औ औ। ओ- बेखौ जायोब्ला जों माबायदि थावनाय मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?।
बिदि ओ- गोरलै समाव ओम जोबोर गोथाव जायो। एवना जाबा अमाजोंबो जाजायो बे खौ।
औ।
गोथाव मोनजायो।
औ नारजिनिफ्राय मा मा मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओम नारजिनिफ्रायथ' मैगं जाय अ-नार्जिनिफ्राय माने ओ-बेनि जेनेबा बेनि बागै ओम नारजिनि ओ- मैगंनि बागै बाहेरा। नामा नोंथां?
जेरै नारजिनि। बिगुरजों दिरुं बानायो आरो ना।
बेखौ माने ओम ओ- बिखौ ओ-आगोलनिफोरै बांसिन बाहायोमोन। माने ओइ। ओम फाथोखो- फाथोनि बिगुरखौ जिरनानै ओं थारानिखौ जिरनानै फोरानना दोनो। बेजों आरो मोखौ मोखौ मोसौनि दिरुं उनु बानायनाय जायो। आगोलाव बांसिन मोनोमोन दा नाथाय एसे खम जाबाय।
ओम नोंथांनिसिम ओ सबाय आरो साम' संनायनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ-औ हागोन। माने औ स ओं सबायजों सामुना नोंथां?
औ नंगौ।
औ-औ ओ सबाइ ओ सा साम'खौ बासिना लानायखौथ' बयबो मोथिखायो। ओ संनायखोनो संनायनि थपिकावनो फायनोसै
औ दे,
ओ ओम साम'खौ एवफ्राना लाग्रोबाय लाग्रोनानै आरो बेख खौ बोखारनाबो होनजायो सबायजोंबो होजायो। एवफ्राना लानानै सबायखौबो ओ खारैजों रहायनानै दै होनानै संग्रोबाय।
औ नंगौ,
नै ओ गोदौ ओं गोदौबा खारै होबाय खारै होनानै मोननो खमायाव ओ साम'एवफ्रामनायखौ होबाय। होनानै बायदिसिना देना होयो नोंनि गोसो
औ नंगौ,
फालौ सामब्राम सामब्राम गुफुर जि देना होयो।
औ ओम जोंहाथ' ओ बोथोरजों लोगोसे मागो- दमासिमबो फालियो। बे मागो-दमासि, सियाव जोंहा जानाय लोंनायखौ माबायदियै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
मागो-मागो दमासियाव आरो बर'फोरनिया बांसिन जानाय लोंनाया बांसिन जायो।
औ
रंजानाय फोरबोआ बायदियानो जाहैयो आरो सि बाय बाहागि गासिबो ओ बे समयाव थांलाय फैलाय बांसिन जायो।
औ नंगौ औ नंगौ।
इदिनो जानाय लोंनाय इदिनो ना बेदर जानाया बांसिन जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
फि फिथा
औ।
फिथाफोरखौथ' आरो बर'फोरा ओम थाखायो नालाय।
औ नंगौ ओ फिथा होनना बुङोब्ला मा मा फिथाखौ जों मागोआव जानाय जायो नोंथाङा फोरमायदो इसे।
फिथाखौ आरो ओम गुबुन गुबुन बिदनि बहुद दोङो। बर'फोरनियाव फिथाफोरा ओ फिथा सिथाव लारु। एनथाब बायदि बायदि।
ओ लावदुम फिथानि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ लावदुम फिथा ओम लावदुम फिथानिबागैना नोंथां?
औ नंगौ।
जानोबो जोबोर गोथाव।
औ।
बेखौ ओ सिबिं सिबिंजों सावनाय जायो।
औ।
उ माबा ओ। माइ। माइरंखौ बेखौबो सोमनानै देनांगौ फिथा बायदियानो।
औ लावदुम फिथाखौ ओ माथा माइरंजों संनाय जायो ना माइब्रा माइरंजों संनाय जायो? माथा माइरंजों संनाय जायो नङा होनबा नों नोंथां लावदों फिथाखौ? जोंहा लावदुम फिथानि संनाय ओ संनाय होननानै बुङोब्ला सावनाय होनना बुङोब्ला लावदुम फिथाइखौ जोंहा माथ था माइरंनिफ्राय मोननाय जायो। आरो सावनानै सावनाया जाबाय ओ! लावदुम फिथानि गुन्दैखौ ओ खुरै बा ओ थेथ्ला गिलिबाव एसे सोरोबसे होलाय ओ सिबिं एसे होलाय आरो थोदोबसे होलाय सिबिं इस से होलाय होनानै जोंहा जोदौनि खुगा खाथियाव बा ओ बिदिनो थेथ्लाफोरनि खुगा खाथियाव हाम हमनाय जायो आरोना नों थां ओ बेखौ से मिनिटसो हमनानै बोखांनाय जायो बिदिनो जोंहा लावदुम फिथाखौ मोनबाय होननानै जोंहा उम मोन्थिनो मोनो आरो।
औ औ।
ओ सिबिं ओ माइब्राजों संनाय फिथाफोरनि मुं बुंनो हागोनना नोंथाङा?
उम माइब्रा जोस माइब्राजो संनायना नोंथां?
औ नोंगौ।
औ औ माइब्राजों जोबोर गोबां गोसो बायदि उम फिथा सावना जानो हायो।
औ
जेरै एन्थाब थावनि
औ
उम बायदि बायदि बिदनि। बुंस'नो हाया।
औ ओ जोंहा एन्थाब फिथाखौ माबादि सावो?
औ एन-एन्थाब फिसाखौ बेखौ ओम उम एन्थाब उम ओ गुन्दैखौ होग्रोनाय जायो। फेन्नानै होग्रोनानै बिनि उनाव औ सिबिं ओ गुरु मेथाय जि गोसो बायदि होबाय। होनानै बेखौ औ थनफायना ओ थनफाय थनफाय लासै लासै
औ
बादों हायनानै ओम बेल्थाय बेल्थि खालामबाय थनफायनानै। बिदि सावनाय जायो।
औ ओ जोंहा मागो दमासियाव ना बेदर जायो होमबा?
औ औ।
बेदरखौ मा बेदरखौ बांसिनै जायो जोंनि बर' हारिया बुंनो हागोनना नों
बर'आव ओ गिबिसिन मेेनसिन ओ जेनेबा बेदराथ' अमा बेदरानो। अमानिसे साबसिन बेदर गैयाना आरो बर'फोरनिया
नोंथांजों आंहा रायलायनानै जोबोर मोजां मोनबाय। ओ नोंथाङा आंनि सोंनायफोरखौ जोबोर मोजाङैनो फिननाय होबाय। नोंथांनिसिम आं रायलायनायखौ गोजोननाय थाबाय होननानै फोरमायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों नोंथां।